नोंथां हेल' नोंथां अ नोंथां खोनादों ना अ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाय हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाग्रोबाय नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंजों सम होनानै रायज्लायनो हागोन ना नोंथां? अ बिदिब्ला आयदाया जाबाय हान्था मेलानि राहा हान्था मेलानि राहा बुङोब्लाथ' हान्था मेला नङामोन होमबा अ। नङा नालाय बिदिनो जों दा हान्था मेलानि राहायाव माबायदि जोङो खस्थ' भुगि बोखो आरो मााबायदि जौवाखो बेफोरनि सायावनो सावरायनोसै नोंथां।
अ नोंथां जायो नोंथां जागोन
ब्लाआङो नोंथां एसे जागायना होग्रोनोसै था मेलानि राहानि बागै हान्था मेला बुङोब्लाथ' जोङो दाबसे जायग अ हान्था मेलानि राहा बुङोब्लाथ' जोङो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनाय। बा जों गारि मथर बायदिसिना थायो नङा होमबा गोदोयथ' जों हान्था मेलानि राहानि खेथ्र'आव जोङो मोसौ गारि बा गराइ गारि बेफोरखौसो नुनो मोनदोंमोन। दानि बायदि गारि म टरफोरखौ नुनो मोनाखैमोन आरो बेनि खेथ्रआवनो जोङो गोबां खस्थ' जानो हमदों आरो लासै लासैनो ओ ओ जौगाबोनायाव गारि फैदोंब्लाबो जोंनि बा जोंनि ओनसोलनि गामिफोराव गारिफोरा हाबजायामोन बा लामा दालां बायदिसिनाफ्रा गाज्रिमोन जौगानाय नङामोन नालाय
औ नोंथां औ।
बेफोरनि ओ थाखायनोथ' जोङो ओ गोदोनि जुगाव सोलोंथाइ लानायनि खेथ्रआवबो गोबां खस्थ' भुगिबोनांदों मानो होनो ब्ला जोङो दसेनिफ्राय गुब दसे जाया सोहोराव थांनोब्ला जोङो बास गारि बा जोङो मटर गारि बिदि जोङो अट' रिक्सा बायदिखौ मोननो थाङामोन फायामोन गामि ओनसोलाव। औ बेनिखायनो जोङो। ओ थाबायना बा जोङो मोसौ गारि बा गराय गारि बिदिजों जों थांनानै गोबां जों खस्थ' जानांदोंमोन आरो गोबाव स सम लायोमोन नङा होमबा नोंथां। औ ना थाय अ' नाथाय दा ओ मिथिनाय बादिब्ला बेबायदि गोदोनि बायदि नंला। गामि ओनसोलब्लाबो ओ गंफ्रोमबो गामियावनो लामाफ्रा मोजां जाफ्रामबाय गंफा गंनै जाब्लाखैब्लाबो बां सिनानोथ' गारि हाबजानाय बा मथर न'खर न'खर गारि मथर बाइक बिदियाथ' थाखायो आरो बेफोरजों लोगो से जोङो गोबां जायगायावनो दावबायनोबो हायो जोङो हान्था मेला बुङोब्ला जोङो ओ हान्था मेलाया जोंनि थाखाय दावबायनाय बा जोङो बायदिसिना खामानियाव हेफाजाब होयो किसु गारि मथरफोरखौ जोङो बिजनेसनि थाखाय लानाय जायो जायखौ जोङो बेफार फालांग खालामनो थाखाय बा जों माल गारि मोनसे लागोन मालगारिजों जोङो माइ बा जों गय बेफोरनि ओ बेफोरजों जोङो फालांगि खालामनो हायो। नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओमफफ्राय आरो जोङो ओ फरायनायनि खेट निया मो ओनसोलनिफ्रायनो जोङो गुबुन मोनसे सोहोरफ्राव फरायनो थांनो था थाखाय जोङो बास गारि बा जोङो रिक्सा अट' बिदिखौ मोननाय जायो। गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो गाहामबो मोनदों जोङो खम समनि गे जेरावनो जोङो बायदिसिना खामानिखौ मावनो हायो हान्था मेलानि राहायावनो हान्था मेलानि राहा बुङोब्लाथ' जोङो बायदिफ्रा गारिल' गोलैया जोङो जौगानाय जुगाव दा जोङ नुनो मोनदों ओ बिरखं ओ एया एर एरप प्लेन होनो एयारप्लेन जायखौ जोङो उरानजारबो होननाय जायो। बेजों जोङो खम समनि गेजेरावनो जेरै' जोङो खाननै जेनै साननै लायो जों बबेबा दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय जों गारि मथरफोरजों जों बेजों जोङो थांनो थाखाय जों ओ आ एयार प्लेन दो थांबा ए' प्लेनदो थांबा जोङो जोङो बा नै घन्टा थाम घन्टा बिदि नो सहैनो हायो। अब्ला जों साननानै नाय बेसे जोंनि अ जोंनि हान्था मेलानि राहाया बेसे जौगाबोखो। बेसे गोख्रों जाबोखो अब्ला जों बेफोरनि थाखायनो जों गोबां मदद मोनबोदों। जों गोबां गोजोननायबो मोनदों। औ नोंथां आरो जोङो उम दैयाव थांनाय जाहाजबो ओंखारदों। नाव बायदिसिना जों दैनि लामायाव बो जोङो दावबायनो हायो हान्था मेलानि राहाजों आरोथ' आरो जोङो ओ ट्रेन। रेलवे बेफोरबायदिबो ओंखारदों आरो बेनि सायावबो जों बिगियाना बिगियाना बानाय नायबा रकेटफोरजों जोङो गावनि बुहुमनिफ्रायनो जों गोजौआव थांनानै जों बबेबा मोनसे ग्रह'आव बायदिसिना रिसार्च खालामनो हायो। बा जों गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदों जोङो बिरनानैनो गोजा बेसेबां गोजौ जायगायाव जोङो ओ बेसेबा अख्रां गोजौआव जोङो बेफोरबायदि रकेटफोरजों दावबायनायखौ नुनो मोनदों नोंथां। बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओन नसोलावथ' नोङो ओ हान्था मेला राहाखौ नोङो जौगानायखौ नुबोदों माबाय दि जौगाखो नोंथां औ बे फोरखौ नोङो एसे फोरमायना हो हान्थाामेलानि राहानि बागै
माबादि हान्था मेलानि सायाव जौगादों बेफोरनि बागै आं नोंथांनि एसे
औ नोंथां गोदोनिफोफ्राय आरो दानिफ्राय
दानिफ्राय लानानै गोदोनिफ्राय दासिम मालागै जास सोलिगासिनो बेफोरनि बागै आं नोंथांनो एसे सुंद' फोरमायथि होनो होनोसै आरो नों।
औ जागोन दे नोंथां।
माने बाथ्राया जाहैबाय नोंथां ओ गोदोनिफ्राय जोंनि नैबे खाथि खालानि ओनसोलाव जेसेबां जि खिनि जोंनि हान्था मेलानि राहा जाय जोंनि आबादारिफोरा रां रुफानि थाखाय बबेबा दाबसे ओनसोलाव ओ मायबा मुवा मोन मुवा बेसाद फाननाय लांनाय लाबोनो थाखाय जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव जेरैबायदि नांगौ बादि जोंनि गारि मथर हान्था मेला। बेफोर जोंनि हमायाव बै गोजाम मुगायाव नाथाय दा बेफोर दा दा नोंथां बेफोरनिफ्राय दाना मा जाखो बिगियाननि जा दाथ' बिगियाननि जुग ना नोंथां। बे बे बिगियाननि जुगाव बिग बिगियाना जा गारि मथर बायदिसिना दिहुननानै जोंनि ओनसोलनि खाथि खाला जोंनि ओनसोलनिल' नङा नोंथां गासै ओनसोलावनो बिगियाननि बेफोरबाददि गारि मथरजों जोंनि लांलाय लाबोलाय बेफार फालांगियाव खालामनायाव जा जोंनि हेफाजाब होदों बेफोरबायदि गोदोनि समाव बेफोरबायदि नङामोन आरो नोंथां। दा गोदोनिसे जोबोर सोलायबोबाय गोदोनिफ्राय गोदोनिसाय गोबां सोलायबाय दा जोंनि जा एरिया खाथि खाथि खाथि खाथि खाला ओनसोल बेफोर खाथि खाला ओनसोलाव गोदोनि नि सायबा दा हान्था मेलानि थाखाय गोबां गोरलै राहा जाबाय लामा सामा दालां सालां
औ।
जाय ज जारफोराव बेफार फालांगि खालामनो लांनो माल माथा बायदिसि सिना मुवा बेसाद रोगानो थाखाय जोंहा एसे गोरलै जानानै फैबाय।
औ नंगौ नोंथां।
आरो लोगोसे ओ जा जाथायमोन गोदोनि जा ओ हान्था मेलानि राहाया जोबोर गाज्रिमोन ओ बेफोर थ' जोंनि जा गामियारि ओन सोलनि आबादारिफोर बिथांफोरा गावसोरनि जाय आबाद फसल बायदिफोरखौ हाथाइ बाजाराव फाननो लांनो थाखाय गोबां उसुबिदा जायोमोन जोंनि खाथि खाला एरियायाव आरो बेरा-बेराफारसेथिं आरो जोंनि ओ खाथि खाला ओनसोलनि जाय जोंनि ओ लामा सामा बेफोरो एसेबां मोजां नङामोन। जायनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव बे फोराव ओ थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय गोब्राब जायोमोन। हाथाय बाजार थांनो थाखाय नांब्रबगौ समायाव माबा मोनसे जुदि जिराद मायाबा मोनसे हाथथाय बाजारनिफ्राय माबा मोनसे नांगौ जिराद लायनो थाखाय बिराद जोंहा जेंना जायोमोन।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
नाथाय दा जोंनि बिगियाननिफ्राय बेसे बांबा ओ हेफाजाब मोननायनि जाहोनाव दा जोंनि ओ खाथि खाला ओ ओनसोलफोराबो एसे जौगा नाय लामायाव फैबाय। दा आं बेफोरखौनो बुं थ'बाय आरो नोंथां नोंथाङा दा एसे नोंसिनि खा थि खालानि एरियानि बागै खाथि खाला ओनसोलनि बागै नोंथाङा एसे सुंद' फोरमायथि होनो हागोन नामा आंनो नोंथां?
औ हागोन थारैनो नोंथां नोंथाङा दा बावैसो जा बुंलांदों गासैबो सैथो। गनायजाथावना नोंथांनि ओ फोरमायथिना होनायखौ आङो गोबाङै ओ ओ साबायखर बावहरबाय आरो गनायजाथावना ओ नोंथांनि बुंनायफो सैथो औ। नोंथां बिदिब्ला आंबो जोंनि ओनसोल खिनियाव जिखिनि जों हान्था मेलानि राहाया जौगानाय नुबोदों नोंथांनि सायाव आं एसे फोरमायथि होनोसै अब्ला नोंथां ओ जिहेतु नोंथाङा सोंदोंदि जोंनि हा न्था मेला ओ जोंनि ओनसोलनि हान्था मेलानि बागै अब्ला नोंथांनि बादिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां जौगानायखौ नुदों। मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोल खाथियाव गोदोथ' राजा लामा बायदिफ्राबो गैयामोन दङब्लाबो जोङो गारि मथरनि बिबांखौ खम नुयोमोन मानो होनोब्ला जोङो बै समाव जोङो ओ गोबाङानो गारि मथर बाहायनायखौ नुनो मोनामोन आरो अब्ला बै समाव जोङो साइकेल बा रिस्का बिदिखौ बाहायनाय नुयोमोन। अब्ला नोंथांजों बेफोरदोथ' जोङो गोजान गोजान जायगाफोराव दावबायनो हाया बेफार फालांगि लांनोथ' जोङो मोसौ गारि बा मैसो गारिजोंसो माल माथाफोरखौ रो गानांगौ जायोमोन नङा होमब्ला नोंथां? बेफोरजों रोगानांगौ जायोब्ला बबे बा मोनसे जायागा लामा हामिफ्रावबो जोङो नांथा नायखौ नुयोमोन अब्ला नांथायायोब्ला जोङो गोबां खस्थ' जायोमोन। जोङो सम मथे जो हाथाय बाजाराव लांनानै जोंनि जा बेसेन जोङो फाननो लांनाय माल माथाफोरखौ जोङो फानहैनो थाखाय जों एसे असुबिदा मोनोमोन। मानो होन ब्ला समनि आंखालाव जोङो सहैनाया गोब्राब जायोमोन। जोङो ओ औ जों बबेबा हाथाय बाजाराव थांनो थाखाय जों फुंनिफ्रायनो जोङो रेडि जाना थानांगौ जायोमोन। मानो नङाब्ला रेडि जायाब्ला जोङो बै जोङो मोसौ गारिजों थांगोन जै जों मैसो गारिजों माल माथा लांगोन अब्ला जोङो सम मथे मोनैयाबो जानो हायो नङा होमबा नोंथां बेनि थाखायनो जोङो बेनि थाखायनो जोङो फुङावनो थांनांगौ जायोमोन नाथाय दानियाथ' बेफोरखौ नुला जोङो माल माथा लांनो थाखाय जोङो बायदि बायदि गारि नुनो मोनदों मिनि ट्राक बा जों अट' रिक्सा बायदिफ्राव बो माल माथाफोरखौ जों लांनो हायो अब्ला जोङो बै फुङाव थाङालासिनो जोङो सम मथे मोनहैनो हायो जोङो बा टाइम मथे जोङो ओ बबेबा मोनसे हा थायाव थांगोन ओ हमना ला जों बारा गोजान नङा जोंनिफ्राय जों जायो फन्द्र किलमिटार बेदिफोरावथ जोङो ओ गोबां सिगांथ मोसौ गारिजों बिदि किम पन्द्र किलमिटारफ्रावनो गोबां सम लायोमोन जों लाख खै लाखै थांनांगौ जोयोमोन जायनि जाउनाव नाथाय दानियाथ मेसिन मेसिन मेसिन भि गियाननि जुग मानो होनोब्ला मेसिनारि बायदिसिना गारि मथर बानायदों जोङो गा रि मथराव जोङो पेट्रल सोयो पेट्रल सोनानै जोङो गारिफ्रा खारनाय जायो नङा होमबा? दिडिजेलबो सोयो किसुआ अ बिनिफ्राय दानिया आरो हान्था मेलानि राहा बुङोब्ला आरो इदिनो माल माथा बायदिसिना रोगानाय गारि थ ओंखारखांबाय नालाय नोंथां अ बिदिनो जोङो माल माथाखौ गारिफ्राव थिखांनानै जोङो सम मथे सहैनो हायो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि जों जौगानायखौबो नुबोदों आरो जौगानाय मोनसे बाथ्रा नुबावदों बिगियाननि ज-जुग-जुगाव बिगियानफोरा दिहुनना होदों पेट्रल दिजेल बायदिजों खारनो गारि खारनायथ खारनाय आरो इलिकत्रिक बा जोङो मा होनो लायेननि गारि सा जोङो चार्ज होयो बेटारिनि बेफोरबायदिबो गोबां नुबोदों जायनि जाउनाव जोङो थुङा गुनानै जोंनि उखुन्दै गवालासिनो जोंनि आबहावाफोरखौ गाज्रि खालामा जोंनि बेटारि गारिफ्रा थाव साव नांलाया नालाय जोङो नआवनो थानानै जोङो लाइनजों सार्ज होनानै जों सार्स हो फुल खालामनानै जोङो बायदिसिना जागायाव जोङो दावबायनो हायो नङा होमबा? गोबां बिदिनो जौगानाय नुदों आङो जोबोत नोंथां बिदिब्ला जोंनिया जिखिनि सम जाबाय जोङो आयदानि सायाव सावरायदों बेखिनियावनो दोनथनाय जाबाय गोजोनथों नोंथां
दे नोंगौ गोजोनथों गोजोन्थों साबायखर नोंथां